औ नों थां।
नोंथांनिसिमबो ओरैनो जे एबा मानि थाखाय कल खालामनाय जादों नोंथां?
औ नोंथां नोंथांनो फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय बिदिनो जोंनि हारिमुआ गोदोनिफ्राय दासिम माबायदि सोलायबोखो बिनि सायाव फंनैसो सावरायनो होननासो नोंथांनिस
अ नंगौ नामा माने दा हारिमुवा गोदोनि माबायदि सोलायबोनो हमगासिनो ना जोंनि गेजेराव।
औ नंगौ नोंथां।
बे हारिमुखौथ' जेनेबा नोङो नोंथाङा फोरमायग्रोदो दां जेनेबा मा होनो हारिमुवा माबायदिमोन गोदो गोदो एबा दाबो माबायदि सोलिगासिनो दं माने दाबो माने हारिमुनि सोमोन्दै नोंथाङा खोन्थाग्रोदो बिनि उनाव आङो माने सोलायनायखौ खोन्थालांनोसै दां उनाव ना नोंथां मानो मान होनबा नोङो फोरमायग्रोदो सिगां हामु हारिमुवा मा बुस्थु? बिनि उनाव आं फोरमायलांनोसै सोलायनायखौ ना।
औ जायो दे नोंथां बिदिब्लाबो औ हारिमु बुङोबा जोंहा मोनसे हारिनि जानाय-लोंनाय, धोरोम, आसार-खान्थि मावनाय दांनाय बेफोर गासैखौबो लाफाना मोनसे हारिमु जायो आरोना नोंथां। गिबियाव आं दानाय-लुनायनि बागैनो बुंनो सानदों। दानाय लुनाय बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा गोदो गावसोरनो सिखौ दानानै लायोमोन आरो गावसोरनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ दानानै लायोमोन। बेखौ दानायखौ जों माबोरै दायो होनोब्लाथाय जोङो नुनो मोनोदि मिथिंगानिफ्रायनो माखासे नांगौ मुवा बुस्थु बा नांगौ मुवा जिरादफोरखौ जोङो बुथुम नानै लायोमोन। जेरैहाय जोङो खुननिफ्राय खुन्दुं थुननानै बा एम्फौनिफ्राय खुन्दुं थुननानै जोङो सिफोरखौ दायोमोन आरो जेरै इन्दि इन्दि खुन्दुंनि सि रेसम खुन्दुंनि बिदिनो खुननि थि बेबायदिनो जों ओ जिखौ जोंनाथ' बिदि जि खुन्दुं बेफोरोथ' मोनसे गाबनिल' जायो नालाय बेफोराव बायदिसिना गाब गानो थाखाय जोङो मा खालामोमोन हाग्रानि बिफां-लाइफां बायदिसिनाखौ बुथुमोमोन आरो बिसोरो बर' आइजोफोरा माबायदि जेनेबा माबे बिफांजों माबे बिफांखौ गोरोबहोयोब्ला गोजा गाब जायो आरो माबे बिफांजों माबे बिफांखौ गोरोबहोयोब्ला गोथां गाब गोमो गाब बिदिनो बायदिसिना गाब समायना बा रंगिना संगिना गाबखौ बिसोरो सोरजियोमोन आरो। ओमफ्राय बे जि जोंनि दु खुन्दुं थुननाय बे खुन्दुङाव बे गाबखौ होनाय लायोमोन आरो। बेनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला बिसोरो बे सि दानायाव माखासे आगरफोरखौबो एरफ'बोमोन जेरैहाय हाजो आगर, दावराइ मेगन बा फारौ मेगन ओ मोख्रे बिदिनो थाइगिर बिबार, मोसा आथिं बिदिनो बायदि रोखोमनि आगरखौ बिसोरो एरफबोमोन आरो नोंथां बेजों लोगोसे बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव गोबां बिदि दानाय-लुनाय खो जोङो नुनो मोनाखै नोंथां थिग बेबायदिनो जानाय लोंनाय दोरोङारि जोंहा जानाय लोंनाय दं। दोरोङारि जानाय लोंनाय बुङोब्ला जोंहा अनला ओंख्रि, स'बाय, साम', नारजि ओंख्रि बेबदिनो ना फाम बाथोन आरो हाग्रानि मुवा बेसाद जेरै खांख्राइ नाथुर ना बायदिसिना आरो नोंथां। बेफोरखौ दासिमबो जानायखौ नुनो मोनदों नाथाय जों समजों लोगोसे माखासे माबाफोरा जों जों गोरोबिखौ नुबोयो आरो माने सोलायबोनायखौ। जेरैहाय जोंनावथ' गोदो जोंनि हारिमुवआव दामग्रा देग्राफोराथ' गोदोहाय जोंहा माखासे दंमोन जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा जथा आथिखालावबो बेखौ नुनो मोनो नाथाय माखासे जेरैहाय जों गंगनाखौ बाहायनायखौ गोबां गोबां बिबांनि खम नुबोदों आरो लाइग्रिथ होननाय दं मोनसे बेखौबो जोङो खम जानायखौ नुबोदों आरो नोंथां। ओ बिब्दिनो जोंहा आरो सोलोंथाइ सोलोंथायाबोथ' लास लासै लासै दावखोबोदों दावखोनाया नोंथां आवगायनिख्रुइ जोंहा गोदोहाय बिदि सोलोंथाइ लानायाव गोबां जेंनाखौ जों नुनो मोनोमोन जेरैहाय गंसे फरायसालियाव थांनो थाखाय गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय फरायनो थांनो गोनां जायोमोन बा खाथि खालायाव फरायसालिफोरखौनो मोनना थाङामोन आरो नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे फरायसालियाव थांनाया माबायदिमोन फरायसालियाव जिरायनो थाखाय आरांगा मासिफोरखौ जों नुनो मोनामोन आरो बेनि थाखाय बिसोरो लोगोआव मा लांफायोमोन बस्था गांसे गांसे लाना थांफायोमोन आरो लिरनो थाखाय खाथा बायदि सि नियागैयामोन जेराव बिसोरो पलि बाहायोमोन पलिआव लिरनो थाखाय बिसोर सपपेन पेनसिल आजिखालि बाहायनाय बा पेनसिल बेखौ बाहायोमोन आरो बिसोरो आरो नांगौ रोखोमनि बिजाबफोरखौ मोनामोन आरो गोदोनि समावहाय आरो जायनि जाउनाव माखासे जोंनि बे ओ लिरनाय फरायनायाव गोबां जोंनि बा जोंनि रावजों लिरनाय फरायनायाव गोबां हेंथा मोनोमोन बेनि जायनि जाउनाव गोबां सुबुङानो गुबुन रावाव फरायनो गोनां जायोमोन जेरै एसामिस बिदिनो बायदिसिना रावाव फरायनो गोनां जायोमोन। आरो बास सुबुङानो फ्राय एसामिस राव गोदोनि समनिया फरायबोदों आरो माखासे खन्थाइ रायथाइफोरखौबो बे एसामिस रावजोंनो लिरबोनायखौ नुबोनो मोनदों आरो खोनाबोदों । बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो दि मिथिंगाखौ सोर फुजिनाय? जोंहादि मिथिंगाखौ फुजियो बा जि फुजिनाय बेयो मिथिंगानि नेरसोनखौ लानानै फुजिनाय जायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा बरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा सेरा बा हाग्रासो नांजाबनानै रायजो खुंनायखौ जोंङो नुनो मोनबोदों जेरावहाय बिसोरो हाग्रानि माखासे बिफां लाइफां बा बिफां लाइफांखौथ बांसिनानोफ्राय दानोमोन आवगाय नाथाय दा दाननायखौ दानिया नुनो मोनलिया बा बिफां लाइफांनि बनफोरखौ गोरानफोरखौ लानानै फैयो आरो लोगोसे माखासे जामुं मुवाफोर फिथाइ सामथाय आरो मैगं थाइगं बेखौ मिथिंगानिफ्रायनो बा हाग्रानिफ्रायनो बुथुमनानै लाबोयो आरो नोंथां ओमफ्राय बेजों जेनेबा जोंहा आथिखालाव बा गोदोनिफ्रायनो माखासे आइ आदबफोर दंमोन आरो नों जेरैहाय हाग्रानि बिफां लाइफां बायदिसिनाखौ बिसोरो मुलि महरै बाहायोमोन माखासे बिफां लाइफाङा दाबो आथिखालावबो दङ मुलि महरै बाहायोन नाथाय बेखौ माबोरै बाहायनांगौ बेनि गियानखौ जोंनियाव गैला बा नुनो मोनला आरो माने बे फोर जोंनिफ्राय लासै लासै गोमालांनायखौ जोंङो हमदांनो हायो आथिखालावथ जों रासायनारि बा लेबाव बानायनाय माबाखौसो मुलिफोरखौसो जोंङो बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां बिदिनो आरो माखासे एम्फौ फोथेग्रा मुलिफोरखौ बिफां लाइफांनि नो बुथुमनानै बिसोरो बाहायोमोन माबे बिफांखौ होयोब्ला एम्फौफोरा थैयो बा आबादफोरा मोजां जायो बेफोरनि बागै आरो आरो जाबोर बा गोबोर हासार बेफोरखौनो बाहायनानै गोदोनि समाव आबाद मावनाय जायोमोन
औ औ नो-नोंथां बुजि मोनदों आं नों बुंबोनायखौ जेनेबा
नोंथाङा बेनि सायाव गोदोनिखौथ आं बुंबाय नोंथां आथिखालनिखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां आथिखालाव माबायदि थासारियाव दङ
जेनेबा नोंथांङा बुंबाय हारि हुआ माबायदि एबा मा हारिमुआ जेनेबा माजों माजों जानाय बेखौ नोंथाङा फोरमायबोबाय दानिया आं बुंलांनोसै माने हारिमुवआ गोदोनिजों दानिजों माबायदि सोलायबोनो हमनायखौ ना औ हारिमु होननानै बुं जों मिथिखायो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जेरै दोरोङारि दङ गाननाय जोम नाय मेथाइ मेथाइफोराबो जायो जेनेबा माखासे मोसानाय दामनाय देनाय बेखौनो नोंथाङा बुंबोखाबाय जेनेबा गोदोहाय माबायदि ओ माहोनो खाम जथा सिफु फुं दामनानै ज ज मा होनो मोनसे एबा मा होनो मोनसे फोर्बोबो मा होनो फालिनाय जायोमोन खिन्थु जों दा नुनो मोनलिया बिनि जाहोनानो जाबाय मा होनदों जोंनियाव मा होनदों माखासे ओ सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै जोङो फराय सोलोंथाइनि बेलायाव आवगायनाय जेनेबा जोङो माबा मोनसे मा होनदों गियान मोननानै जोङो बेखौ मा होनदों लासै लासै गारबोनो हमदों आरोना जों बेखौ ओ गोदोहाय जोङो आं बुंनोसै मोनसे जेनेबा बैसागुफ्रावनो जों मोसानायखौ बांसिन नुनो मोनोन जेनेबा खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरबायदि लानानै मा होनदों बांसिन ज ज मोसानायोमोन हायलालाय हुलालाय मोसायोमोन आरोना खिन्थु दा जों बेफोरखौ नुनो मोनलिया मानो होनबा जोङो गोदान मुगाजों गोरोबनानै थानायखाय मा होनदों उम माखासे से मा होनो गोनोखोआरि मुगानि उम मा होनो दामग्रा ओंखारनाय जेरै मा होनदों साउनद बक्स होननानै जों बुंनाय जायो बेफोरजों जोङो दामनानै मा होनदों जों दानिया गामि गामि बेरायनाय जायो एबा मोसानाय जायो आरोना आरो दंबावो जेनेबा दानाय लुनाय दानाय लुनाय होनदों जेनेबा गोदोहाय हाजो आगर दाउस्रा मोख्रेब गन आ मा होनदों दाावरायनि मेगन बेफोरखौ मा खालामनानै मा होनदों हाजो आगर एरनाय जायोमोन होननानै बुंदों खिन्थु दा बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला आरोना ओ गोदो न'खर न'खर इसानसालि नुनो मोनोमोन बेखौ दा नुनो मोनलिया मुगाजों मुगा सोलायबोनो हमनायजों एबा मा होनदों सोलायलांनायजों दानि सुबुंफ्रा बेखौ सोलोंनानै लाबोनो रोङासै गोदोनि जाबायदि मा होनदों आदब खायदाजों मा होने जि द बोनाय बेफोरखौ मा होनदों लासै लासै माने गोमालांनायनि हमबाय आरोना बिनि जाहोनानो जाबाय जों सोलोंनानै लानो हायासै एबा मा होनदों जों सोलोंनानै लानो गोसो गैयियाव बैबायदि मा जानानै थांखो गोमालांनो हमबाय आरोना जोंनि गेजेराव उम मा होनदों सोरनिबावबा सोंलाय नों इसानसालिया माखौ होनो होननानै बे माहोनदों बे सासे सुबुंङा मा होनदों बिनि जेबो फारसे बेनाव गियानानो गैला आरोना माखौ इसानसालि होननानैसो माहोनो सोंफिननाय खौ जों नुनो मोनदों ओ आरो दानाय-लु याबो जेरै दा मेसिनजों ओंखारबाय माखासे दखना जोंनि दखना गानग्रा गामसा जोमग्रा बेफोरो मा होनो मिसिंजों माहोनो हारसिंनो ओंखारनो मोनबाय आरोना खुन्दुंखौबो जों सिनजोंनो बानायनाय जायो गोदोथ इन्दि खुन्दुं नि ओ आरो गोबां मा होनो माखासे थुला खुन्दुंनि बेफोरखौ न'आवनो बानायनानै गावसोरनो मा खालामनाय जायोमोन जि दानाय जायोमोन एबा आगरखौबो एरनाय जायोमोन दा बेफोरखौ नुनो मोनलिया मानो होननानै बुङोबा जोङो फैसा जोंनि गेजेराव मा होनदों फैसाजों बायबानो मोननो थांसै बेबायदि बुस्थुखौ मेसिनजोंनो मा होनो बेयो जानानै फैजोबखायो आरोना नों माखौ लुगैदों बेखौ हाथायाव थांनानै ओ बेयाव नों नोंनि मेगन खेबनाय बायदि एबा नों माखौ फसायदों औ माहोनो फैसाजों लानानै फैनो हायो गोरलैयैनो बेबायदिनो माहोदों लासै-लासै सोलायबोनो हमबाय आरो जानाय-लोंनायाबोथ' जेनेबा दङ दंनाया होमबाबो जानो थां आरोना गोदो ओ सबाय ए अम सबाय जों अमा सबाय दाव सबाय साम' बेफोरखौ जानायखौ जों बांसिन नुयोमोन आरो अनला खारै अनला बुगाव अनला बुगाव होनो अनला एंखुर होनो बेफोरखौ माहोनो लासै लासै लासै जानोनो थांला आरोना सोरनिबा हाखा हाबा हुखाफ्रावबो गोदो मानहोनो हाबा-हुखा जानाय नआव सोरनिबा माहोनो माबा मोनसे फोरबो खुंनायाव जोंङो बेफोरखौ मोनजायोमोन नाथाय दा मा होनदों बेफोरखौ मोनजानो खौ जों खम नुनो मोनबाय आरो माने बेफोरखौ होलिया बेफोरखौ मानो थाखाय होनांगौ मानि थाखाय जाहोयो बेखौबो मा होनो मोनथिनो रोंलिया बेनि थाखाय सोलायबोनो हमगासिनो जेनेबा जोंङो मोनसे हाबायाव जोङो हमोबा हाबायाव जोंङो अनला खारै सङोबा जोंङो मोनजाबोयोमोन दा जोङो मा होनदों अनला खारिखौनो हाबायाव नुनो मोनला आरोना माने खालि जोंङो ओरैनो दा हाथायाव बायनानै मोननाय जेनेबा मैगं थाइगं बेफोरखौल' होनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना नारजि अमा थायोमोन गोदोहाय सबाय साम' खुमब्रा अ अमा बेफोर जेनेबा खुमब्राजों दाउजों माबा हांसोजों बेफोरबायदि जानायखौ जोङो एसे खम नुनो मोनबाय आरोना ओ बेबायदिनो मा होनो जोंनि मा होनो जोंनि हारिमुवा सोलायबोनो हमगासिनो आरो माखासे दंबावो जेरै दाम दामनायनि बेला मोसानायनियावबो जोङो नुनो मोनला गोदो बागुरुम्बा मोसायोमोन न'खर- न'खर थांनानै दा मा होनो दानिया बिदि मोसाला आरोना दानिया मा मा होनो लाब्रा दान्स होननानैजे जों मिथिनो मोनो आरोना बांसिनखौनो जों लाब्रा दान्स होननानैसो मिथियो जोङो गोदोनि बायदि खाम ज औ औ औ औ बुलाजारि मोसानाय होनो जेनेबा ओ खायफा मोसायो होमबाबो नाथाय दा खमसो नुनो मोनबाय आरोना
नाथाय गोदोनि समाव जोंनि बे दोरोङारि जानायाव बांसिन खारै जोंसो जाबोयोमोन आरो नोंथां थावखौ बारा एसेबां इदि बाहायामोन बांसिन खारै होनानैसो जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव थाव जानायखौ बांसिन नुनो मोनो जायनि जाखाय माखासे देहायारि जेंना गेसतिकफोर बा बायदिसिनाया जोंनि